औ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामना दङ
ओइ नै नोंथां आं बाहेरायावसो एसे बार जादों नोंथां
अ नोंथाङा फ्रिबा दा नोंथां
औ एसे ओरैनो फ्रियावनो दोङो
अ अब्ला आं नोंथांनाव एसे कुइसन सोंजागोन ना नोंथां?
औ औ सोंजागोन नोंथां
नोंथाङा ओह दानाय लुनायनि सोमोन्दै एबा गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन नोंथां हागोन
औ
दे बिदिब्ला आं फोरमायना होनसै नोंथां
औ औ नोंथां
औ दा दानाय लुनाय होनना बुङोब्लाथ' ओह आसाम हादरसायाव ओह जों बर' हारिया गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्रायनो ओह जोंनि आबै आबौनि दिननिफ्रायनो माने ओह न'आवनो बायदि रोखोमनि ओह दख'ना गामसा बायदिसिना दानानै गाननानै फैदों आरोना माने गानबागासिनो दङ आरो औ जोंनि ओह बर‌ बिमाफोरा दख'नाफोरखौ गाव गावनो न'आव हिसान सोंनानै हिसान दारिमिनसालि खालामना लानानै न'आवनो दानानै गावबा गाव दाना लानानै गानोमोन नङा होमबा नोंथां औ आरो बेजों लोगोसेनो फुजा फोरबोफोराव आलासिफोरनोबो गांफा गांन हरोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बे दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो बा बे सि गस्ला बायदिसिना रोखोमनि दानायफोरखौनो बे बाजारफोराव फाननानैबो जोंनि बर' बिमाफोरा न'खर सालायनायाव गोबां हेफाजाब होदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जोंनि बर' बिमाफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा बोरमा हांसो बायदिसिना फिनानै
औ
हाथाय बाजाराव बेफोरखौ फाननानै ओह नांगौ जानाय खुन्दुं बायदिसिना नांगौ जानाय खुन्दुंफोरखौ बायना लाना फैनानै न'आवनो हिसान सोंनानै हारिमिनसालियाव हिसान लानानै जि बायदिसिना जेरै गामसा दखना बायदिखौ माने दाननानै दिहुनोमोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरखौनो न'आव गाननांगौ गानो आरो ह हाथाइ बाजारावबो फानोमोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जिफोरनि मादाव लांगा दख'ना आर'नाइ गामसा बायदिसिना रोखोमनि आगरनि दख'ना नङाामोन जेरै दख'नाफोरावबो हाजो आगर फारौ मेगन दिंखिया बिजौ बायदिसिना आगर होननानै दायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ आरो
नोंथाङा ओ नोंथाङा दानाय लुनायाव बाहायनाय आगजु बा बेसादनि सोमोन्दै एसे मोननैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां दा जेन'बा दानाय लुनाय नांगौ जानाय मुवाफोरानो जाबाय जेरै गिबियावनो हिसान थाहैबाय आरो माखु आरो जोंहाय थाहैबाय माखु आरो एसे आं बावदों आरोना नोंथां मोजां फैजोबाखै औ इसान माखु आरो सालगान्दै
औ औ नंगौ
आरो मुस्रा
औ औ
औ आरो बेबायदिनो गोबां दंबावोमोन आंनियाव दा खुगायाव बारा फैजोबाखै नोंथां
औ औ नंगौ दा बयहाबो बयहाबो हारियानो गावबा गाव हारिमुनि गाननाय जोमनाय दं नङा होनब्ला नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो
बिदिनो बर' हारियाबो गावबा गावनि गाननाय जोमनाय दङ बर'नि गाननाय जोमनाया जाबाय आर'नाइ दखना गामसा आरो दख'ना थावसि बा बायदि बायदि आर ना नोंथां बेयाव बर' आइजोफोरा गावनो आखाइजों दानानै न'आव बेफोराव समायना रमायना आगर एरफबनानै बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानै रां खामायोमोन आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बर' आइजोफोराथ' दानाय लुनायाव आखा फाखाखा ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आ बेफोरनि बा बेफोर दानाय लुनायखौ जि जोमखौ हाथाय बाजाराव फाननानै बेफार फालांगियाव माबायदि जौगाखांदों न'खरफोरा बेनि सोमोन्दै एसे एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन दा आथिखालावथ' बेबायदिनो दानाय लुनानै दानाय लोंनायखौ फाननानै जोंनि हारिया एसे जौगादों होनबाबो जों गोरोन्थि जया नङा मोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा जेरैबायदि आर'नाइ आर'नानायाथ' दा जेरावबो मिथिजानाय जादों नङा होमा नोंथां
औ नंगौ
औ जेरैबायदिहाय दा सोरबा बेफोर गेदेर सुबुं मन्त्रि एम एल ए फोर फैयोब्लाबो जोंनि आर'नाइ आर'नाइ सिखौ बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनग्रा जाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नुयो
औ थिग बेबादिनो दा आथिखालनि मुगायाव बायदिसिना गोबां दारिमिनफोर खुलिनानै जोंनि हारिनि बायदिसिना दानाय लुनायफोरखौ दानानै हाथाय बाजाराव फाननायखौ जों नुनो मोनो नङा मोनथां
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंनि न'खरफोरा गोबां स जोंबो गोजौ थाखोआव दावगानो हादों बेफोरनि नङामोन नोंथां।
औ नंगौ
औ दा नोंथांखौ आङो बेनि गेजेरजोंनो फंनैसो सों सों नायदों नोंथाङा फोरमायना
औ औ
दानाय लुनायखोथ' जों जों बुंखांबाय ओ आरो बेजों लोगोसे जा लोगोसे सोलोंथाइनि बिथिङाव
औ
जों माबायदि जौगानो हायो नोंथाङा फोरमायना
दाथ' जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ओ जि दानाय बा जिखि जाया हाबा हुखा फोरनि बागै सोलोंनानै लानाय खामानि दामानि मावनायानो जा मोसानाय मुसुरनायानो जा दा लिरनाय फरायनायानो जा बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ आरो ना नोंथां, बेफोरखौ ओ जोङो मोजाङै सोलोंनानै लानो हायोब्ला इयुनाव मोजाङै दावगालांनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
ओ उ सासे ओ सुबुङा मोजां मोसानो गोरों बा मोजां देंखोखौनो गोरों बिसोरो मोजां खाबु मोनोब्ला बेफोरावनो जौगानानै बा राङारि बिथिङावबो दावगालांनो हायो आरोना नोंथां जुदि बि फोरबायदि सुबुंफोरखौ आखा फाखा सुबुंफोरखौ जोङो मदद खालामोब्ला बा दा लिरनाय फरायनायावबो गोबां सुबुङानो लिरनाय फरायनायावबो आखा फाखा बेफोरबायाददि सुबुङा ओ इयुनाव मोजाङै मोजां पास जालांबाय थानानै इयुनाव डक्टर इन्जिनियार जानानै ओ जोंनि ओ गामि बा जोंनि ओ समाजारि थासारिखौ मोजांथिं बिथिंथिं लाङोब्ला बा जौगाखांहोनो हायो आरोना नोंथां। नाथाय ओ खौ बा लेखा फराखौ ओ गारोब्ला खायसे बा बाथ्राफोरखौ मिथिनो बा बुजिनो हास'या आरोना नोंथां। जाम्बा बायि जायो बेनिखायनो सोलोंथाइया दानि जुगाव ओ गोनां थिथार। गोदो गोदायो हिनजावसाफोरखौ बेबायदि फरायसालिफोराव हेंगार हरनाय जायामोन आरोना नोंथां माने
औ
हौवासाफोरखौल' फरायसालियाव हेंगार हरनाय जायोमोन लेखा फोरोंनो हिनजावसाफोरखौ न'आव खामानि दामानि मावनोसो लाहैनाय जायोमोन नाथाय दानि आथिखाल ाल मुगायाव हिनजावसाफोरखौबो हौवासाफोरखौबो सोलोंथाइ बा बायदि बिथिङाव आखा फाखा बा सानैबो समान समान होननानै जौगालांहोनायाव बा सोलोंथाइ लानायाव बयहाबो मोनथाय दं होननानै दानि जुगाव
फोरमायदों नङा मोनथां
दों आरो औ नंगौ
औ औ थिग बेबायदिनो जेनेबा लेखा रोङि सुबुंखौथ' आथिखालाव जाम्बा जला होननानैसो मिथियो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ
औ जायनि थाखाय लेखा फरायनाया जोबोद गोनांथार नङा होमा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दाथ' आरो लेखा फरायनायनि गेजेरजों जों जों स्कुल फरायसालिफोराव थाङोब्ला गोबां रोखोम समनि लोगो लोगोफोरखौ लोगो मोननाय नङा मोनथां
औ नंगौ नोंथां
जायनि जाउनाव बिसोरजों जों थाफानानै बा बिसोरजों गिदिंनानै जों बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौ मिथिनाय नङा होमबा नोंथां
औ मि
जेरै मोजां गाज्रि आरो गोबां रोखोमनि जायगा फोरावबो लोगोफोरजोंनो गिदिंनानै गोबां जायगा जोङो नायबिजिरनो हायो नङा मा नोंथां
औ नोंथां हायो
औ बेनि थाखायनो फरायसालिफोराव थांनायाव माने आरो स्कुल कलेजफ्राव थांनाया जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो नङा मोनथां
गावनो ओंखारनांगौ
औ बेबायदिनो फरायनायनि गेजेरजोंनो गोबां जायगाफ्राव लोगोफोरजोंनो गिदिंनो थांनो हायो बिदि बेबायदिनो गोबां जायगाफोरखौ जों नुयो नङा मोनथां
औ नंगौ न
औ आरो गासैबो मोजां गाज्रि बा मोजां खामानि बा गाज्रि बेबायदि गोबां मिथिनो हायो आरोोना नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां हायो
औ आरो बायदिसिना रोखोमनि लोगोफोरजों थानानैनो जोङो गभारमेन्ट जब सोरखारि साख'रि बायदिसिनाफोरनिबो गोबां जेनेबा बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो माबाददि खालामनांगौ माबायदि जौगानायाव माबायदि हेफाजाब होयो नङा होमा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो थ' बेबायदिनो फरायनानै गोबां गेदेर गेदेर साख्रियाव लानो हायो डक्टर इन्जिनियार आरो हारिखौो जौगाखां होनाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां हायो
औ बेबायदिनो फरायनाया आथिखालनि मुगायाव जोबोद गोनांथार जानानै फैदों नङा मोनथां
औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय आङो आंजों एसे रायज्लायनो सम होनायनि थाखाय
औ औ नोंथां
आसा खालामो उनावबो नों बिथाङा आंजों सावरायनो सम होबावगोन होननानै
औ औ नोंथां
दाथ' जोंनिया ओ समाबो जाबाय दा एसे थ'नोसै नोंथांनिसिम आरो खेबसेबाव आङो साबायखर बावहरबाय।
औ नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोनथों।